नोंथां औ ख खबरफोरा बोरै
मोजाङैनो दं
ए इदिसो जाबाय
औ
मा मा खालामगासिनो दालाय
दं' आंरैनो
अ जाखांबाय
आ जाथवाखै खै जाथ'वाखै
दाबो जाया
औ माने संगासिनो दं
अ बिदि साय आरो आरो दोनोलाय मा मा खालामखो सानसे मा मा खालामना थाखो मा मा अबाव अबाव थांखो अबे बबेयाव बेरायना फैखो
बेरायहैदोंमोन माने आलासि जाहैदोंमोन आरो
औ बिदिसो जाबाय होनबा
औ
सोर बबेयाव बबेयाव थांनानै फैयो आलासि जानो फैयो सोरनो
थांदों न'नि मानसि सि
अ जोंबो बेरायदोंमोन लामा लामा दहाय दसे लोगोजों एसे गा थाइजौ थाइजौ फिथाइ जामबु फिथाइ जाहैदोंमोन एसे
उम
नोंथांङाबो फैनो हागौमोन जानोबा
सोलाबासैना थांनो
खोन्थाहरनोबो हादियाना बावनानै थाबाय नोंथांखौ
औ
उनावसो नै दासो गोसोखांफिननानै हरनानै मिथिबाय नोंथांखौ नोंथाङाबो जानोबा फैनो हागोन गामोन
औ बिराद दङना फिथाया
दं मफ्रुजुनानै दंथारो फिथाइयानो दा जामबुनि जानायनि टायेम ना दा फिथाइ सा जानायनि मोननो आरो ना दं गासिबो थाइजौफ्राबो खान्थाल जामबु नै आनारसफ्राबो रैमालिफ्राबो मोनथिगोनसो
उम
नोंथाङाबो जानोबा फैनो हागोन ओरैनोसो मोन ला जनानै दं
थांजागोन।
नोंथाङा फैनो हागोन थाब थाबनो?
जानाय नङा नोंथाङा। गोरलैलाबायनानसो दं थायजौफोरानो ओरैनो बांद्राय जाग्रा गैयाना जाम्बुआबो सेस एम्फौसो जाला जोब्बाय गोलैलाबाय ना थालाजोबबाय।
दं जोंहानावबो। गैथ'आलाय नाथाय जाम्बुआसो गैया।
जाम्बुखौ फै जानो ओरैनो लसो थांगासिनो नै। थाइजौआबो गोजौ गोजौथार। हा? जिब जुनारफोर हो? दाउफोरासो जालांजोबबाय थाइजौफोरखौ नै थाइजौआबो बिराद एम्फौ जादोंना देग्लाय। गोजौ गोजौ बाबो बिराथ एम्फौ जासोगारदो जामबुआबो माबा गोजा गेसाव गोजा बांसिनानो गोमोन ना एसे हामबानो दुलुयो। खुसथ' हाननो।
गोदै ना गोदैयाव एम्फौ जायो।
बांद्राय गोदै नङा माने गोफा जायो जामबु बै गिदिर जादा एसे गोसोम गोसोमा गिदिरा।
औ थाइजौखौ होनदां थाइजौआ गोदैना।
गोदैया उम औ, गोथाङाव गोखै गोमोन जाबाय नालाय गोदै जाबाय आरो।
औ।
गेसाव दं नोंथां जोंना थाइजौआ।
फैबालाबोफादो नोंथाङा एसे। जानो नोंथांमोननि बुरजा लगायनानै जानोसै।
उम जायो।
नोंथांमोनहालाय फांसे दं थाइजौ बिफांआलाय?
दंसाबो फांथामसो
ओम जोंना बारि खनायाव फांसेल' दं खान्थाल बिफांआबो फांसेल' दं।
ओम जायो फांसे फांसेआनो जासाब नो आन्था
दं जासाबनो आन्था थाइजौफोराबो। नोंथाङा फैथारा माथो जों थाइजौ खान्थाल जानो
थाङो दा दासो जानायनि सम जादोंना
औ फैनांगौथ' आरो नोंथाङा ओरैनो सो मोनफ्रुलांजोबसिगोन थाइजौफ्राबो जाम आबो दान्दाजों हानोना आजावग्रा थाखानांगौ नङाबाथ' गोलैबा सेस गेब्रु जुबो इसे इसेनो आवनो दुलुयो
उम
दहाय लगायनानै जादोंमोन जों। एसे खाजियानो दंमोन एसे बुरजायैनो जों जाग्राफ्रा गोथावैनो जाबाय बांद्राय गोदैबो नङा खाालार नाङो आरो खुगायाव रं नाङो
औ ज' जाबासो गोथाव जायो।
जायोथ' आरो गोथाव माने जानांगौ बेफोरखौ बोथोरनि फिथाइखौ बोथोरावनो जानांगौनो दाथ' बिराद फिथाइ सामथायाइ जानायनि ओ ओंखायनो जानानै ला खानांगौ दा उनाव जानो लुुबैबा मोनजानाय नङा। दानो जाखानानै नोंथाङासो मा होनो माबा मोनसे बुंदो
जानाय सिजेनाव जायाबा
उनावहाय मोनजाखायाना।
उम फैदो गाबोन नोंथाङाबो।
बे द'हाय बार बार गोसा बारनानै गासिबो फिथाइयानो
उम सिरि सिरि गारलाजोनबाय ना? बारजों।
उम लस जायोनो जाग्रायाबो बांद्राय गैला जायै जायै आंगायला जोब्बायना।
उम।
नै दा अखा हाबावबा बार फैबावबा सिरिबावसिगोनसो।
औ गोमोन गोमोन ना सिरियो।
गोमोन गोमोन खावसे गोलैखाबाय दहायनो बिराद बुरजा खननानै लायदोंमोन दहायो।
उम।
न'आवनो इसे बुरजायैनो ओमफाय दा गोलै बावसिगोनसो बियो। नोंथाङा जानो गोसो जाया नामा बांद्राय फिथाइ सामथाइ?
जायो न'आवबो दं नालाय थाइजौ बेखौ जादों बेखायनो जानबुखौ जानो गोसोखांथ'वाखैमोन।
अ' नै दानो जानायनि टाइमथार जाबायना साननै सानथाम थाबाथ' गैलासो।
उम औ सिरिगारलां जोबसि गोन ना।
उम मोनजोब खाबाय। गासिबो मोननांगौआनो थाइनै थाइसेफोरल'सै ओरैनो
उम उम
थाब थाब फै मोनजागोन नै जिब जुनार जिब फोराबो जालांङो ना दाउफोराबो
उम
बेराद थावफोरबो जालांङो माने नोंथां। ओंखायनसो नै थाब थाब लेंंहरनाय जादोंमोन नोंथांखौ जानो थाखाय
औ
नोंथाङासो
थांगोन
फिफाङाबो दै खाथ थियावना हाननो खस्थ' जायो एसे जामबुखौ
औ दैआवसो गोलैजुबगोन
आजावग्रा लानासो हानखादोंमोन जों दहायो। दानदाखौ सासे फिस जिबाय सासे आजावबाय साथाम आजावदों माने जों ओरै फारसे फारसे हमनानै
औ
एसे दांबानो दुलुयो माने फिथाइयानो जि लासै लासै आराम आराम जा हमथाबनांगौ। अनला मोनलामोन थाय हायाव गोलैबाथाय सेस गेब्रुजोबबाय जाजानो नागिरा
ओम
आरो गुरै गुरै थारना बेगराबो एसे गिदिर गिदिरैनो दं बांद्राय गोदै मा? लगायनानैसो जानाङो सिनि फुनानै जादोंमोन जों।
ओं
माय नाय दाम दा सिरिनानै थाजोबगोन थाजोबसिगोन ना खावसे
ओम दा मोना फोराव ओ अखा बार फैबा सिरिगारजोब लायसिगोन
सेबनानै बिदैबो लोंजायोना दा जामबुआ गोदै जायो गोथाव नि होननानै नै जोङो इदिनो ब हाननानै बयामाव सोनानै दोननानै बिदै ओंखारबाथाय उनाव लोंदो आरो। बेबायदि थायो आरो। बे जामबुखौ जामु गिदिर होनो ना इखौ? दा फिसा फिसा जादफोर दङ' मा फिसा फिसा गथा गथा आरो ओमफाय बेना एसे गिदिर गिदिर लावजं लावजं दं दा माने। जानोबा फिसा फिसायाबो दं आरो ओमफाय बे गिदिरा गोथावसिन आरो।
औ गिदिरा गोथावसिन जायो।
औ गिदिरखौनोसो मोजां आरो फिसाखौ गाहायाव गोलैबाथाय नागिरनानैबो मोना नोंथां।
उम
सो मोनो माने गिदिरखौसो मोनोना ओरै आजावबा मोनो आरो। ओमबाबो। गिदिरआनो गोथावसिन बायदि जायो फिसाबाथ बांद्राय जानोनागिरा दाउफोरासो जालांजोब
उम